हेल
हेल औ हेल
औ नोंथाङा खोनादों ना आंनि रावखौ
खोनादों मोजाङै खोनादों
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
आं दा नआवनो जिरायनानै दंथयो
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दंथयो र दा आङो नोंथांजोंहाय आङो मोनसे खोथा साव सावरायनो होननानैसो आं नोंथांनावहाय फन खालामनाय जादों
औ दे बुंलाय
दा नोंथाङा अ सावरायनो हागोन ना नोंथां होनबा दा आङो नों नोंथां जेनेबा नोंथाङा आङो माने नोंथांखौनो थांखिनानै सोंनो सै जेनेबा गारि गारि मथर गथ'फोरा आथिखाल मुगायाव बेसेबां गोनां थि बा मानो गोनांथि बेनि सायाव बेयावहायों नोथांङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
हागोन हागोन गारि मथराथ' जेब्लानिफ्राय गारि मथर माने आथिखालाव आथिखालावथ गारि मथर गोदोथ गारि बेफोरबायदि गैयामोन फास्थ टाइमथ' साइकेल बा थेला गारि मोसौ गारि बेफोरबायदिखौसो नुयोमोन ओ ओमफाय आथिखालनि जिथु टेक्न'लजि बा बिरोंदामिन बा साइन्स जौगानायनि जाउनाव गोबां गारि मथरखौ नुनो मोनबाय आरो बेफोर गारि मथरफोरा खायसे जोंनि आब हावाखौबो गुबुंले खालामनायखो आङो नुनो मोनो। नाथाय बेनिखायनो ओ गारि मथरखौ खौबो सोदोब गुबुंले जानो थाखाय बा बार गुबुंले जानो थाखाय ओ चार्जनि बा बेटारिनि गारि ओंखारदों। बेबो साइन्सनि मोनसे ओ माने पजिटिभ बा दाजाब थाइ मोनसे थांखि लानाय बा मोनसे पजिटिभ जाहाथे गुबुंले जाया बारहावाया। बेखौबो नुनो मोनदों आरो गारि मथरफ्रा जोंनि थाखाय जिहेतु मोनसे थांलाय फैलायनि जोबोद सुबिदा थांलाय फैलायाव जोङो खम समावनो सहैनो हायो। बेनि थाखाय गारि मटरखौ बाहायनाय जादों बा गारि मटरा आथिखालाव औ जोबोद माने जेरैबायदि सुबुं अनजिमा बांदों बेबायदि गारि मथरफ्राबो बांनो हमदों। आं सानो गारि मथरखौ नाथाय आथिखालाव गारि मथरखौ माबायदि सालायनांगौ?
औ
नोंनि एसे गियानखौ माने मानसिफ्रा माने गियानखौ मोनथिद्राया बायदि मोनो आरो आं। मानो होनबा गारि मथरखौ एसे बेलेग माने कन्ट्रलाव सालायनांगौ नाथाय सालायनायखौ नुनो मोना। जायनि जाहोनाव। ओं। हरखाब माने हरखाबनो जाब्रथाय। जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानांगौ जायो बेफोर बायदिखौ दा बेफोरनि बेलायाव जानाङा। बेफोरनि बेलायाव गारि मथरखौ माने लादों। लानानै सालायनो रोङाखै। बा बाहायनो मोजाङै रोङाखै। बेफोरनि थाखाय जोंनि समाजाव नायलांबा फारसेथिं माने खहा जानाय बायदिसो नांदों गारि मथरखौ लादों नाथाय सालायनो मोजां रोङाखै। गाइड लाइनफोरखौ मोजाङै फल' खालामाखै बेसे स्पिडआव सालायनांगौ। बेफोरबायदि। आं सानो गारि-मथरखौ दिहुनदों थिगानो साइन्सआ नाथाय गारि-मथरखौबो जों माबायदि सालायनांगौ बिनि फारसे माने साइन्सआ मोजां ओ मोनसे गाइडलाइन होनांगौ बा बेनि माने माबाखौ खौ बिबानखौ सरकारा लानांगौ आरो अ आं सानो आरो गारि-मथर गोबां रोखोमनि गारि-मथर दङ। दा इगजामपोल बुङोब्ला गोबां माने गोबां मानसि मिथिनो हानाय बा गोजान-गोजान जायगाफोराव थांनो हानाय बा बेफोर जाबाय एरु प्लेन बा बिरखं जाहाज होनना बुङो। बा हलिकपटार बेफोरबायदिखौ बाहायनाय नुनो मोनो गोजान-गोजान जाय गायाव आरो बेनि अनगायैबो ट्रेन बा रेलगारि बेबो जोंनि थाखाय जोबोद जाय माने रेल या इंराजनि समाव इंराजफोरानो ओ बे समाव खैलाजों बा थावजों सालायनाय खालामग्रोदोंमोन बेबायदिनो रेलआ दाबो दाथ' रेलनि ओ ट्रेनफोराबो बहुत डेभलप जाबाय कारेन्टजों सालायनाय जाबाय। जोबोद खम समावनो स्पिडाव खारनायबो दङ ओ मोजांबो जादों ओ थेवब्लाबो थारमाने गोबां गारि ओंखारदों थेवब्ला गारिफोरखौ माने मोजाङै बाहायबानो जोङो खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नो हागोनबा गारिखौबो बार-हावाफ्राबो गु बुंले जाया मोजाङै जुदि ओ बेनि थाखायनो बारहावाखो गुबुंले जायि-जाया जाहाथे जाया बेनि थाखायबो साइनसआ नोजोर होनानै सार्सनि गारि दिहुन दिहुनदों जाहाथे बिसोरदों गुबुंले जाया। बारग' पलिस जायआ ओमफ्राय दा बेबायदिनो गारि-मथरफोरा खोब इमपरटेन्टबो आरो गोबांबो जाबाय ओ गाज्रि अ आगान होदों बेदि बेखौबो नुदों ओ लांदों बेखौबो नुनो मोनदों। दा नोंथाङाबो गारि-मथर होनना बुङोब्ला जेनेबा गारिखौ माबायदि सालायनांगौ बा माबायदि सालायबा मोजां जागोन जों गावनि जिउखौ ओ माबायदि रैखा खालामनो हागोन बा गारिखौ जोङो ओ नांगौ बेसे इम्परटेन्ट बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
जोंना गारि-मथर गैयाबाथ' आथिखालावहाय माने जिउ खुंनायानो गोब्राब। होननानै जोङो बुंनो हायो मानोना जोङो आथिखालनि सुबुंफोरा मा जाबाय गारि मथरा जेब्लानिफ्राय ओंखारदों बा बांदों बै समनिफ्रायनो जों मा खालामो गारि मथरावहाय गाखोनानै मोजां मोनो खम समनि गेजेरावनो जोङो मोनहैनायखौ लुबैयो आरो मा जोङो माने समनि आंखाल होननाय बायदिसो जों दा आथिखालावहाय नायोब्ला सानोब्ला जों नुनो मोनो जोंहा साफ्रोमबो सुबुङानो गावबा गाव बागाव थिखानाय सम बायदियैसो माने थांगासिनो दङ आरो समा माने रावनिबो थाखाय आग्लायनानै थायाखै माने आंखालसो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ आं खालनि जाउनावनो मा जादों जोङो माने खम समनि गेजेरावनो खामानिफोरखौहाय मावफुंनो लुगैयो मावफुंजानो लुगैयो जायनि जाउनावहाय खम समनि गेजे रावनो जों खामानिखौ मावफुं जानो लुबैनायावनो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि जा नाथाय मै जाथायफोरखौ जों जानाय नुनो मोनो आरो दा गारि म टरा फारसेथिंहाय जोंनि थाखाय जोबोद सुबिदाबो जानानै फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला जों खम समनि गेजेरावनो थाबैनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां
समनिफोरबायदि गराय गारि मोसौ गारि लानानै जोङो थाङोब्ला माने आथिखाल मुगायावहाय माने समा समा माने ओरैनो बेखार जागोन आरो आरो आथिखाल मुगायाव थांनानै थानांगौब्ला जोङो समखौ थोरायनो रोंनांगोन। राननो रोंनांगोन जोङो बेनिखायनो जोंनो गारि मथरा खोब माने गोनांथिथार आरो। आरो मोनसे खोथाबाव दा आथिखालनि सुबुं फोरा माने रावनिबो सिङावहाय थानायखौ मोजां मोनला आरो आ थिखालावहाय जायनि जाउनावहाय रांखावरि खामायनाय फ्राबो जोंना आथिखाल मुगायावहाय एसेबाबो गोरलै जाबाय नङा होमबा नोंथां। गोदोनि समावहाय रांखावरिफोरा बारा एसे भेलुआनो गैयामोन माने सिगांहाय बां सिन सोलाय सोल' खान्थिसो सोलियोमोन नालाय। आथिखालावथ राङानो थांना थानायनि गुदि राहा लामा हिसाबै गनायजानाय। बा मानिना थावबो जानानै फैबाय आरो आथि खालावहाय जायनि जाउनावहाय जों रावनिबो सायाव सोनारालासेनो जेनेबा रांखावरि गोनांफोरा मा खालामो आथिखालावहाय न'खर गंसेयावनो गंनै गंथाम गारि थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिमानि बिमानिया बिमानि एक्सट्रा बिफानिया बिफानि एक्सट्रा फिसाज्लानिया फिसाज्लानि एक्स्रा बेफोरबायाददि गारि म टर सालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो फारसे थिंजाय जोंहा बेफोरबायाददि गारि मथरनि अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा माखासे आबहावाफोराबो जोंना गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बार गेब्रेंनाय जायो जोंना गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनिफ्राय उखुन्दैफोरा जोंनि बार मन्डलावहाय थांनानै बारा जोंना गेब्रेङो जायनि जाउन जोंहा गोबां रोखोमनि बेराम जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय हां सरथे सरथे जानाय हां लानायावहाय माने हेंथा होनाय प्रब्लेम फैयो। जोंहा बेफोरबायदि थास सारिजों दा भुगिनो गोनां जादों आरो। फारसेथिं मोजांब्ला फारसेथिं गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं माने जाहाथे गारि मथरखौ बाहाय बाहायबाबो बाहाय बाहायनानै जाहाथे जोङो जोंनि आबहावाखौ आबहावायाबो खहा जाया बा सुबुं समाजावहाय जेबो गाज्रि गोहोम खोलैया लासे बिथांमोना जुदि गारि मथरखौ नांगौआवल' बाहायनानै बाहायोब्ला माने मोजां जागौ आरो। ओरैनो जानला मानला सालायलाबायनाय ओरैनो इन्जय खालामनो थांनाय जों बांसिन नुनो मोनो। जानाय लों लोंनाय जाहैनाय ओरैनो बाइक साखावलाबायनाय उन्दैसाफोरा बेफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जों सुबुं माहारि बा गामि गामिनि सुबुंफोरा जयै लोगो नांनानै माने बेफोरखौ होबथानायनि राहा लायोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो आरो। औ जेनेबा जेरावहाय गोनां थि थार गारि मथरनि बैफोरो बैफोरावहायसो जों गारि मथरखौ बाहायोब्ला हामगौ होननानै आं सानो आरो। आथिखालाव सुबुं फोरा मा जाबाय माने एक किल'मिटारफोर लामाखौहाय थाबायलानो आधा किल'मि टारबाबो माने गारि हमो। गारि गाखोयो बा न'नि गारिजों थाङो बेबायदि खालामबाय आरो आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि खाथि खालाफोरावहाय बेरायोब्ला बा थांनो गोनां जायोब्ला थाबायनानै थांनांगौ थाबायनानै थाङोब्ला जोंहा देहायारि मेलेमारि गोसोआरि गासैबो जोंना गोख्रों जायो नालाय देहाया औ जोंहा बेराम आजारनिफ्राय बो बारग'नो हायो जुदि जों थाबायनायाबो मोनसे एक्सारसाइसो होननानै बुंनांसिगोन आ खाल मुगायावहाय गोदोनि समाथ' गैला जाहैबाय। गोदोहाय गोजान गोजान लामायाव थाबायनानै हान्थिनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल मु बेवहाय एक्सारसाइस खालामनो थाखायल' थाबायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। फुङाव म्लाबा सोरखौबा सोरबा सोरबा मा खालामो फुङावहाय आरो सोरबा सोरबा मोनाबिलियावहाय बि खेबसे खेबसे दिनाव माने खेबनैखौ जों थाबायनायखौ नुनो मोनो। खिनथु बेफोर बायदि हथाइ बाजार गला बेफोर बायदियावहाय थांनायफोरावहाय जोंङो थाबायनानै थांनायखौ जों नुनो मोना आरो
औ
दा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय बेफोरबायदि जेंनाजों बा थाबायनाय बा गारि मथर साखावनाय बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिनांनायफोर माबाफोर नुनो मोनदों नामा माने गोहोम खोलैनाय नुनो मोनदों नामा?
अ बेबायदि दङ। गैया नङा माने गारिफोरखौ जिमान जेरैबायदि बाहायनांगौ बेबायदि बाहायनायखौ नुनो मोना गारिखौ लानांगौ लादो नाथाय गारि लायाबो गारिखौ लानानै आरो सोलिबाय थानाय नोंथाङा बुंनाय बायदि। थाबायनाय थाबायनायखौनो नुलिया। मनि गारि जेरावबो। गारि गारि। बेफोरबायदिखौ नुनो मोननायसै।
औ न'निफ्राय माने न'खराव गारि गैयाबाबो न'निफ्राय लांगोनासिम थांबानो थांबानो मोनखोन
बेखायनो आं सानो गारि नांगौबासो। बेफोर माने नांगौबासो बाहाय बायनानै आरो मोजाङै बाहाय अब्लानो जोंङो बा बेबायदि मोजाङै माबानो हायो। दा आरो मोनसे बाथ्रा आथिखालाव गारि लानायाबो मोनसे ओ कम्पिटीशन टाइपसो जालों मां गारि लानायफोराबो गारि बेनि माने गारि लानाय आरो नै उमुगा लादोंबा आंबो लानोसै नखरा हायै हाया बेख खौ सानलिया बेबायदिबो जोङो। आथिखालनि जेंनाखौ नुनो मोनो। दङो आरो बेबाय आथिखालाव लेमस माने जादों जेंना सोलिनाया माने। बेबायदियानो
औ औ दे दे होमबा नोंथां जोंना समाबो। जाबायना बेखिनियावनो सावरायनायखौ। दोन्थनोसै नोंथाङा आंजों सम होनायनि थाखाय।